हेल' खोनाादोंना? हेल' हेल' खोनादोंना?
खोनादों ना नोंथां अ हेलौ । औ खोनाबाय नोंथां ।
औ नोंथाङा मा मावदोंमोन?
अ आं दा ओरैनो दङो नोंथां।
नोंथां आं माने नोंथांजों मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनो सानदोंमोन। मोन आरोखि नोंथाङा दसे सम होनो हायोब्ला।
औ सावरायनो हागोन नोंथां।
औ होमबा जों आयदाखौ लानानै दावबायदोनोसै नामा?
औ नोंथांङा आयदाखो बुंलाय।
औ आयदायानो जाहैदों दिनैनि आयदा लानाया जिहेथु बर'नि दामजु फोरनि बागै बे आयदानि बागै नोंथाङा माने बे दामजुफोरनि बागै नोंथाङा एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां।
औ देलाय फोरमायलाय।
दा ओ दामजु होननानै बुंङोब्लाथ' ओ जोंङो बर'नि जिथु रंजानाय मोसानाय ओ बायदिसिना ओ फोरबोफोराव जोंङो दामजुफोर खौ बाहायो। दा हमना ला बैसागो मोसानोबा जोंङो रंजानो थाखाय जोंङो बायदिसिना नंङा होमबा ओ मो से बेखौ मा होनना बुंगोन मिउजिक साउन्ड सोदोब बायदिसिना सोदोब खालामनो थाखाय जोंङो दामजु बाहायो। दा बे दामजुफोरनि बेलायाव जोंङो ओ रायखांनांगोन ओ खाम सिफुं सेरजा जथा बेफोरबायदि जोंङो दामजुखौ जोंङो गोबां बाहायनाय नुयो। दा जोंङो ओ खाम खामानो बुंनो थांबा ओ मोनसे साउन्ड जायो ओ मोनसे साउन्ड जायो जायखौ जों दामोदा। गोसोखो एखबारे गुदुं गुदुं मोनलायो आरो मोसानो रंजानो।
दा बेनि उनाव मोनसे जाबाय सिफुं दा सिफुंखो जोंङो ओ औवानिफ्राय बानायनाय जायो। बेखौ मा होनना बुंङो थाइऔवा थाइऔवाना बिजलि औवा होनना बुंङो जे बे औवानिफ्राय जोंङो बे सिफुंखौ बानायनाय जायो। दा सिफुुंङा गोबां रोखोमनि दंङ । दा जोंङो खेराइनि थाखाय बा ओ खेराइनि सिफुंखो एसे बेलेग बानायनाय जायो बा जोंनि बर'फोरनि सिफुं होनना बुंब्ला जोंङो गुदुंबा मोनबा गुदुं थानाय जोंनि बर'फोरनि सिफुंङा मोनबा गुदुं थानायमोन। दा बेखायनो ओ दा मा खालामो बै सिफुं बायदिनो गोबां सि फुं ओंखारबाय। जाय ओ सोनाबारि देंखो बोनो थाखाय बाहायनाय जायो। नाथाय जोंनि सिफुंङा ओ खेराइ मोसानायाव बाहायनो थाखाय बाहायनाय मोनसे सिफुंमोन दा बेखो जोंङो औवानि फ्राय बानायनाय जायो दा बेनि उनाव जोंङो बुंनांगोन सेरजा दा सेरजा होनना बुंब्लाथ' आरो मोनसे ओ स' मा होनो सल'बा थाजों सोमोन्दो गोनां। ओ दा जोंङो मोनसे सान्दो बावदियानि बाथ्रा बुंनो हायो। दा बे सेरजाखोबो जोंङो ओ दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। बेनिफ्राय बे सेरजाखो हुनो थाखाय जोंङो मोनसे औवानि मोनसे ओ
औ
बेखौ मा होनना बुंगोनथाय ओ सेरजा हुग्रा सेरजा हुुग्रा जों बानायना लानाय जायो औ दा बे सेरजाखो जोंङो दंफांनिफ्राय बानायनाय जायो। दा सेरजानिफ्राय जों ओरैबायदि मिलौदो देंखो बोनो हायो जायखौ जोङो खोनासंबा ओ खायसे खायसे दुखुनि देंखो फैयोब्ला जोङो गाबनो ओंखारलायो दा जोङो दुखु मोनो दा बे सेरजाया मोनसे जोंहा सान्दो बावदियानि मोनसे सोम सल दङ
ओ दा सलखौ खोन्थानांगो नामा नोंथां?
नोंथाङा नोंथांनि सायाव सोनारसिगोन बेयो खोन्थायो खोन्थाया
दा होमबा आङो सलखौ खोन्थानांसिगोन दा जों सोन्दो बाव दियानि मोनसे सल दंमोन ओ सान्दो बावदिया होननाय सासे सुबुङा ओ माने सानदो होननाय आरो बियो जोबोर बावसुलामोन थारमाने बावगारथारोमोन आरो ओमफ्राय बेयो खासे बादारिमोन दंफां दानग्रामोन आरो दा बे बादारिब्ला बेयो बेयो सानसेखालि लोगोफोरदो दंफां दाननो थांदोंमोन आरो हाजोआव दा बेनिफ्राय बियो जिहेथु बावसिया नालाय बावग्रा ओंखायनो बेखौ बावदिया होनना बुङो सान्दो बावदिया दा बे बावग्रा बेनिफ्राय ओ दंफां दानानो थांबाय लोगोफोरजों दाननो थाङोब्ला ओमफ्राय मोनसे जायगायाव बिसोरो बंफं दाननो देरा लुबाय आरो दा देरा लुनानै सान्दो बावदियाखो ओंखाम संनो गालांबाय ओमफ्राय गुबुन लोगोफोरा जाबाय दंफां दाननो गोजौआव दावखोलांबाय आरो दा बिनिफ्राय सान्दो बावदियाखो मोनसे बाथ्रा बुंलांदों आरो ओं ओंखा माबा थोरसि थोरसि खुरै गाज्रि थोरसि खुरै खाल लाय दैफोनफोरखौ दैमायाव गारनाङा होनना बुंबाय आरो दा बिनिफ्राय सान्दो बावदिया बुंबाय जागोन दे होनना बुंबाय बेनिफ्राय जेब्ला ओंखाम जानो सम जाबाय बा सानजौफु जाफायबाय अब्ला ओंखाम जास्रांजोब्बाय गासिबो जास्रांजुमनानै खामानि मावनो थांफिनबाय लोगोफोरा ओ बेनि उनाव सान्दो बावदिया बे लोगोफोरा बुंनाय बाथ्राखौ बावगारनानै बियो ओंखाम दै खालायखौ बे निजोरा बोहैनाय दैमायाव सुहैजोबबाय इयो खालाय दैखोन खामैजोबबाय अब्ला दै गंगाया रागा जोंनानै दैखौ फोरानजोबना होबाय ओमफ्राय बेनि उनाव ओमफ्राय सानदोबावदिया गोमोबाय गोमोनानै दैया गैला जाबाय नालाय गोमोबाय बेनि उनाव ओ सान्दो बावदिया सानबाय आं दा खान थोरसि खुरैखौ माजों सुबावनो दा बेबायदिनो दुखु मोनना सान्दोबावदिया सेरजा हुबाय आरो जोबोर दुखुनि सेरजा हुबाय हुबाय हुबाय बेनि उनाव बिनि सेरजा हुनायखौ गोजोननानै गंगा दैमा गंगाया दैखौ बोहैहोफिनबाय आरो
बोहैहोफिननानै उनाव माबाखो सान्दो बावदियाखो बुंबाय आरो ओ सान्दो बावदिया नोङो नोङो आंनि गोथार दैयाव नोङा खालाय दैफोर सुफैदोंमोन बेनि थाखायनो नोंनि दैया रानना होदोंमोन। आङो नोंनि देंखो बोनायाव आं थानो हायियाव आं फैफिनबाय थेवबो आं नोंखौ खावलायो नोङो बे खालाय दैफोरखौ नै दैमायाव गारफै नाङा नोङो नांगौबा दैखौ खावना लाना थांनानै एसे गोजानाव दै खालाय दैफोनखौ सुहै होननानै गंगाया खोन्थानानै गोमोरलांफिनबाय आरो दा बेफोर बेबायदिनो मोनसे ओ सल' बे सेरजाखौ लाना मोनसे सल' दङ आरो दा जोङो सेरजाया जोंनि बर'नि मोनसे जोबोर दामजु दा जों सेरजाया जाबाय जि आइ टेक मोनलायनाय दा बियो बर'नि दामजु हिसाबै जों जिआइटेक मोनबाय दा बे जाबाय जोंनि बर'नि मोनसे दामग्रा आजु आरो बेबायदिनो जोङो जोंहा ज'था दोङो आरो बायदिसिना जोंहा गंगोना दोङो ओ गोदोथ' जोङो गंगोना गोबां दामोमोन दा जोङो गोदो से सिफुंखौ जोङो लावखारफोरा ओ मोसौ गुमनाय समाव बो बाहायनाय नुनो मोनोमोन आरो। जिहेथु जोङो मोसौ गुमनाय समाव जोङो लावखारफोरा ओ बंफां सायाव जिरायनानै बा ओ आरामनो निजोमनो सिफुं दामनायखौ नु खोन नुनो मोनदोंमोन बा जों खोनाबोदों आरो।
औ नंगौ।
नोंथाङा बुंफिननो हागोन ना नोंथांनि आवाजखौ मोजाङै खोनायाखै।
औ।
दा जिहेथु जोंहा बर'फोरा निजा आं गाव आंगो दामजु दङ नङा होमबा दा बे दामजुनि बागैनो नोंथाङाबो एसे फोरमायदो।
औ एसे बाखि नों नोंथाङानो बुंजोबखाबाय आरो नोंथाङा जोबोरैनो मोजां सल' सल' बाथागिरिबो जोबोरैनो मोजां मोनदों नों थांनि सल'खौ खोनानानै औ आरो औ औ आरो जोंहा बिदिनो दामजुफ्रा गोबां दङ जिहेथु नोंथाङा बुंलांबाय माखासे खामनि बागै जथा सेरजा आरो सिफुंनि बागै बिदिनो बुंलांबाय आरो बिदिनो जोंहा गोबां दामज्रु फोरबो दं दङ बर'नि मादाव जिहेथु जों नुनो मोनो ओ बिदिनो गोबां मा होनोमोनलाय बेखौ औवाजों बुजाव बुज्राब
थरखा थरखाबो जों बानायो नङा औवाजों बानायनाय थरखा दङ औ जोङो बेखौ बैसागो मोसानाय समाव बाहायो।
औ नंगौ औ जों बैसागुआवल' नङा बिदिनो गोबां जों जोंनि माखासे बिदिनो गोबां मालाबा जोङो ववार्ड थांब्ला बा माबा मोनसे बिदिनो जोंनि बर'नि माबा जाब्ला जों बेफोरखौ दिन्थिहैयो अबावबा जों दाख्लैबावैसो जोंनि दामज्रु माखासे मा-माखासे माने जोंनि दामज्रुफोरखौ लानानै बा जोंनि गाननाय-जोमनायजों जों दा खालि बावसो ओ गुवाहाटियावहाय देखायहैदों आरो जिहेथु जि रोजा सुबुं सुबुंफ्रा बा आइजोफोरा आर्टिस्ट फोरा देखाय मोसानाय देखायनायखौ जों नुनो मोनदों। गोबाङैनो समायना आरो औ बागुरुम्बा मोसानाय दोहौ जिथु जि रोजानि हान्जा औ आरो आरो लोगोसे गोबां बिदिनो दामगिरिफोर गोबाङानो बिदिनो गोबां सेरजा खाम जथा बिदि गोबां दामजुफोर बाहायनाय जों नुनो मोनदों गोबाङैनो बिदिनो रैसुमै देंखोजों रिं सारनायखौ बेखौ जों नुनो मोनदों नङा होनब्ला औ जोंहा बिदिनो गोबां दामजुफोर बाहायो आरो जोंहा बिदिनो दङ औ नोंथां जोंना समाबो जाबाय नामा?
जोङो मोनसे बाथ्राखौ बुंबावनांगोन जों जिहेथु खाम दामो नङा होमबा
औ
औ बे खामखौबो जोङो दंफांनिफ्रायनो बानायनाय जायो आरो लोगोसे बै खाम बानायनायाव जोंहा मैसोनि बिगुर जिथु दामग्रा बे दामग्रा मोनसे जिं जिं जोङो मैसोनि बिगुरखौ फोराननानै जोङो खाथाबना होनाय जायो जोङो दिरुंजों मोजां बोख्रेबनानै जोङो खामखौ बानायनाय जायो गोमनायनि थाखाय नङा होमबा जों दामोबा फ्रिउ दा फ्रिउ दागुम बेफोरबायदि मोनसे गोमनाय जोङो सोदोबजों जोङो खामखौ दामनायखौ नुनो मोनो आरो
औ ओ नोंथांजों सावरायनानै गोजोननाय थाबाय
औ नोंथां नोंथां सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय नोंथां जोंना समाबो जाबाय औ दे अब्ला